हेल' नोंथां हेलौ
औ हेल' औ खोनादों नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय औ नोंथां ओमफ्राय नोंथांजों आङो माखासे जोंनि ओ जोंनि समाजाव बा जोंनि हारियाव ओ जे माखासे फोर फोरबोफोर खुंनाय हाबा खुंनाय बेफोरनि सोमोन्दै नों सावरायनो सानदोंमोन आरो ना
औ जागोन नोंथां दा नोंथां अब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां बिदिनो बैसागु फोरबो बिदिनो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां माखासे गायनाय फुनाय बेफोरनि जोंबो सोमोन्दो गोनां फोरबोफोर दं आरो दा नोंथांनो आं आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनिसै नोंथां
औ जागोन नोंथां आं नोंथां नोंथांनि सिगां नोंथांनाव मोनसे माबाखौ सोंनो लुबैदों आरो नोंथाङा मिथिना लानो लुबैदोंं नोंथांनिफ्राय जे जोङो नांगोल जांख्रा होनना बुङोना नोंथां औ बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायथिना होगोना होनो हागोन नामा औ दे अब्ला नोंथां फोरमायथिलाय
दे नोंथां दा जोंहाथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा माइ गायनानै जाग्रा सुबुं बा खामानि माव ना जाग्रा सुबुं दा बिदिनो जोंहा गायनाय फुनायजोंबो‌ ओ बिदिनो माखासे सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा माखासे फोरबोफोरखौ जोंङो बानायो आरो दा बिदिनो जोंनि गेजेराव दङ ओ दाथ' दैज्लां बोथोर जेनेबा माइ गायनाय बोथोर बेयो मोनसे जोंनि बर'फोरनि गायनाय फुनायजों मोनसे जोबोद ओंथि गोनां मोनसे सोमोनदो गोनां नांगाल जांख्रा जाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो जोङो बेखौ फलिबोगासिनो आरो दासिमबो फालियो दा बेवहाय माखासे ओ मा दङ जेनेबा खोथा दङ बा गोदोनिफ्राय सोमोन्दो गोनां ओ माखासे खोथाफोर दं आरो जायनि थाखाय जोङो बे नांगाल जांख्राखौ बानायबोदों आरो दा बिदिनो ओ जोंहा गोदोनि समाव बेथ' जोंनि दानि नङा जेन'बा एकदमबारे गोदो गोदाय जोंनि आजै आजौमोननिफ्राय फैनाय बे फोरबो आरो दा बेखौ जों दा खालिबो मा लाखिलांगासिनो दं आरो आरो जों बेखौ इयुनाव लाखिलांबाय थागोन बेखौ आं बुंनो हायो आरो दा जोङो गोदोनि समाव मामोन जेनेबा जोंनि बर'फोरा ओरैबादि माहाजोनमोन ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरै मोनफोर दंमोन बिथांमोननाव बाजि द'ज स्निजि बिघा गाहाम सोरबा सोरबा सेजौ बिगा गाहाम गोनां माहाजोन बर' सुबुंह दंमोन आरो दा बैसोरनाव मा थायोमोन? जेन'बा बिसोरनाव ओरैनोबाबो साथाम साब्रै दाहोना साथाम रुवाथि बिदिया थाखायोमोन आरो दा बिदियाव मा जायो जेन'बा जोंना बिसोरो माइखौ गायनो थाखाय से दान नै दान नै दानथ' नांखागौमोन आरो बे ट्रेक्टर गैया जों नांगालजोंनो मोसौजोंनो हालौनाय बिनि थाखाय जोंनो मा मोनसे जेनेबा जोंहा समाबो गोबाव नांगौमोन माइखौ गायनो थाखाय बिदिनो जोंनो से दान नै दान नै दानाथ' बिथांमोननो नांखागौमोन नोङो बाजि बिगा गाहाम माइ गायनांगौआ गोदोनि दिनाव बियो जोबोद मोनसे सानहरबा जोङो मोनदांखायो आरो बे समाव ओरैनो ट्रेक्टरबो गैबावामोन दा बेयाव मारै जायो जेन'बा गोबां समनिफ्रायनो जेनेबा खामानि मावै मावै जेनेबा दैज्लां बोथोराव माइनि फोथोराव दु ब्लियाव थांनानै दाहोना रुवाथिफोरा खामानि मावै मावै मावनानै जेब्ला माइ से दान नै दान नैनि उनाव जेन'बा बिथांमोना गायखांनायनि लामायाव फैगोन दा बै गायखांनायनि लामायाव बिथांमोना मा खालामो ओ ओरैबायदि मेंग्लिहैजोबखायो जेन'बा गायखांसैयाव मेंनायखौ बानानै बाना बानायखौ दोननानैबो बिथांमोना माहाजोनाव थानायनि हिसाबै बिथांमोना गायखानांगौमोन आरो दा बिदिनो जेन'बा माइखौ गायजोबनानै ओ दब्लायनायसो दोननानै बिसोर मा खालामोमोन जेन'बा दाहोना रुवाथिफोरा बै दब्लायनैसो माइआव मा खालामोमोन नांगाल जांग्रा बेखौ फालियोमोन आरो बेखौ मारै फालियो होनबा जेन'बा जोंहा माइखौ गायखांजोबनानै जेनेबा बिसोरो आराम जे दिनाव नांगाल जाग्रा जागोन बे दिनाव जेन'बा मिनि खुसि थांनानै बिसोरो दाहोना रुवाथि ओरैबायदि ओ रंजाहैगोन बा खेलायलायगोन बा हाब्रुफोरजों सारलायगोन बा दै फोरजोंनो सारलायगोन बा सोरखौबा सोरखौबा दैयाव नाख्लायगोन बा सोरबा सोरखौबा हाब्रुुबफुनलायगोन बेबायदि जायो आरो बिदि खालामनानै बिसोरो रंजा रंजा बे माइखौ बिसोरो बै दिनखालि ओ गायनानै फोबोगोन आरो आरो गायनानै फोबखांनानै मा खालाम बिथांमोना बिनो मिनि खुसि रंजा बाजा फैनानै ओ जेनेबा दंग'फ्राव बा लामा खा निदैफ्राव बा लङा दैसा बोहैलांनायफ्राव बिसोर आराम दुगैनानै दुगैस्रनानै बिसोर आराम न'आव फैैसै आरो दा न'आव फैनानै बिसोरो मा खालामो बिदिनो जोंहा नांगाल जांग्रायाव मा जायो बांसिनै जोंना बुंनो थाङोब्ला दासिमावबो जोङो खुमब्राजों हांसोजों बे जोंनि नांगोल जांख्रानि मोनसे ओरैबायदि ओ ओ सोमोनदो गोनां ओंख्रि जोंन बा बर'फोराथ' बिदिनो ओ हांसोबो फिखायो जेन'बा फिनाय फिनाय आबाद माव आखा फाखाखा बर'फ्रा ओ बिदिनो बिथांमोनहा नांगाल जाग्रानि थाखाय खुमब्रा थाइसे बा थाइनै थाइनैखौ बिसोरो ओंखाम संग्रा बा इसिङाव बिसोर खागदावनानै दोनखायोखा एकदमबारे फुरलायलायनाय खुमब्राखौ बिसोर खागदावना दोनखागोनखा आरो हांसो हायो हांसो मानै माथामसो बिदिनो फैनानै स्टारट फैगोन बिदिनो स्टार नानै उम दाहोनाफ्रा हांसोफोरखौ सिथारनोसै गोदानोसै आरो‌ रुवाति दा बिदिनो ओ मैगंफोरखौ हानोसै बा माइरंफोरखौ मोजाङै सुनानै बिसोर संनोसै बा बिदिनो खालामनोसै आरो दा बिदिनो दाहोनाफ्रा हांसो गोदाना होखांबा बिदिनो अमा थाबाय हांसो थाबाय दाव बिदिनो बेदरफोरखौ गोदाननानै होबाय बिदिनो बिसोरो सङै खावै जाबाय लोंबाय रंजाबाय बिदिनो फुरथि खालामो आरो दा बे फुरथि खालामनायनि आन्दोआव मोनसे खोथा दं जेनेबा बिथां मोनहा जोबोद गोबाव समनिफ्रायनो गायबोयनाय माइखौ बिसोरो फोजोबनानै ओरैबायदि नाहा मैया थांनानै बिसोरो मा उम गावसिनि मेंनायफोरखौ बावगारहोनो थाखाय बा गावसिनि मेंनायफोरखौ दोनथ'नो फोजोबनो थाखाय बिथांमोना बै दिनखालि एकदमबारे नाजों बेदरजों ओ जानानै बिथांमोनहा गावसिनि मेंनायखौ बेजों होखारो आरो दा बेयो मोनसे बेनो जाबाय जेन नांगाल जांख्रा जों बेखौनो बुंबाय मानो नांगाल नांगोल सोदोबावनो जों ओ औ हमनो हाखायो जे जोंनि गोदोनि बर'फोरनि माइ गायनाय बा गोदोनि माइ गायनायफोरा नांगोल जों जाजोबोमोन बेनिखायनो जोंहा बेखौ नांगाल जांख्रा जांख्रानि ओंथिखौथ' आं बारा मोनथिला लै नांगाल जांख्रा होननायखौनो नोङो हमनो हाखाबाय आरो बा नांगाल बेलथायनाय जों बेखौ हमनो हायो आरो मान नांगाल जोङो बाननानै लाबोफिनो होनबाय जोंनिफ्राय जों आरो बेयाव नांगालखौ लांनांला होननाय जों बे बाथ्राखौ बुजिनो हायो आरो दा बिदिनो बियो मोनसे गोदोनि जोंनि आजै आजौ समनिफ्रायनो फैनाय दा बे सोलियो दाथ' जों नांगाल जांख्रा होननो थाङोब्ला बारा खाब जाला आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोंहा ट्रेक्टरफोरजोंसो हालौवो दा जोंहा ट्रेक्टर जांख्रा बिदिसो थां नांसिगोन आरो दा बेनो जेन'बा आं नोंथांनो फोरमायबाय नांगोल जांग्रानि बागै दा नोंथाङाबो बिदिनो बर'फोरनि सोमोन्दो गोनां माखासे फोरबोखौ नोंथाङा फोरमाय फोरमायदो आंनो नोंथां दे
थिग बेबायदिनो बिदिब्ला नोंथांनो आङो जे जोंनि दोरोङारि फोरबो बा जोंनि गाहाय फोरबो होनना बुङोब्ला जोङो बैसागोखौ मिथिनाय जायो। बे बैसागोनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनो एसे फोरमायथिनो सानदों आरो जे जोंनि ओनसोलावहाय बैसागोखौ माबोरै फालियो बा माबोरै खुङो बेनि सोमोन्दै जोंहा बैसागोआथ' ओ सैथ्र' दान जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा बैसागोआ जागायजेनो आरोना नोंथां जोङो बैसागोखौ स्नि सानालागै जों खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलाव जाय गिबि सानखौ जोङो मा मोसौ थुखैनाय सान होननानै बा मोसौ बैसागो होनना फालिनाय जायो बै दिनखालि जोङो ओ हाग्रानिफ्राय माखासे बिफां लाइफां जेरैहाय जोङो दिग्लिलिथि राइदों बिदिनो बांग्रिखब बेफोरखौ जोङो बुथुमो आरो जोङो लाव फान्थाव ओ हालदै बेफोरखौ जोङो लगायनानै बेजों माला सुनाय जायो आरो बे माला सुनानैहाय जोङो एसे आग्लायहयो बे लाव फान्थाव हानायखौहाय बेबायदिनो मोसौनियाव जोङो मा खालामो ओ गङावहाय थाव गुबै फुनो बिदिनो हां थौनि खिथु बा सारायनि खितु जोंहा हांगार गोसोम गोसोम खाना थायोना नोंथां जे थे जोङो बनजों ओंखाम ओंख्रि संनायफोरावहाय बे जोङो हागारखौ हल'नानै बेजों जोङो थाव गुबै लगायनानै मोसौनियाव फाख्रा सिख्रा फोथा जों फोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो फोनखांनायनि उनावहाय जों मा दैमासिम होलांनाय जायो जोंहा बै दैमासिम होलांनायाव माने बै सानखालि जोङो मोसौखौ बुनो हामा जाहैबाय बुयोब्लाबो जों माजों बुनांगौ जे बांग्रिखब बा दिग्लिलिथिजों जोङो बेखौ बुनांगौ जायो। बाय मानो होनोबा जोंहा मोनसे फोथायनाय दं बे दिनखालि जों मोसौखौ बिदिजों बुयोबा जोंहा मोसौआ गोबां एरगोनबा मोसौनि बे बेमार आजारफोरा जोंहा खम जालांगोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो मोसौखौ जोङो दैमा दैसाफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो बा फुख्रिफोराव थुखैनाय जायो। बै सुखिनायाव जोंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइ जाय खुगा मेथाइानो जादों लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा हालुवा बलद बायदि जा होन जोंहा मेथाइ खनो आरो बा रोजाबो बिदिनो मोसौखौ थुखैयो थुखै खांनानै जोङो मोसौखौ बैसानखालि उदां फोथाराव ओरैनो खायाबालानो उदाङै आगारना होनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला मोसौआहाय नाय जायो अब्ला मोसौखौ जों होना लाबोनानै न'आवहाय सिथाव मोसौनि जि‌ गोदोनायाव खानाय लोरिं बेखौ जोङो हास'नानै गुबुन ओ गुबुन लोरिं गान होयो बिदिनो जे हा गा बे फागाखौबो जोङो गोदान फागा खालामनानै होयो आरो। बेयाव होनायनि सिगांनो जों मोसौनो बेखौ फागाखौ मोसौनि गलियावनो फुजा होनानै बावग्रोननाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बै सानखालि मा खालामो मो थुखैखांनानैहाय ओ जेब्ला सानावनो जोंहा गामियाव मोनसे ओ बैसागोनि मुङै खेला दुला होनाय जायो बे खेला दुला होनायाव जोंहा माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि खेला दुला जेरै बाथा गेलेनाय खारनाय बारनाय जोलुर गेलेनाय बेदिनो गिला गेलेनाय बेदिनो जोंहा ओ काबादि गेलेनाय हांसो हमनाय थालिर गाखोनाय बिदि बायदि रोखोमनि खेला दुला खौ होयो आरो ना नोंथां जाय खेला दुलाजों जोंहा जायफोरा देरहायो बिसोरनो जोङो बान्थाबो होनाय जायो। उनावहाय जोंहा मिथिं बा फांसन खुंनानैहाय बिदिनो जोंहा से ओ गिबि साना थांबाय बिदिनो नैथि सान जायखौ जोङो से बैसागु बे से बैसागुआव जोंहा उन्दैफोरा न'खरनि उन्दैफोरा न'खरनि बिमा बिफा गेदेर गासैखौबो जोंहा खुलुमो आरो न'खरनि गेदेर फोरा उन्दैफोरनो मान होयो बा ओ अननाय सिबिनायखौ बावो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा बैसागुनि से थारिख खालिहाय बिदिनो जोंहा फुजा फाथाल होनानैहाय बि दिनखौ जोङो बारहोहरो बिदिनो बारहो हरखांनायनि उनावहाय जोंहा मा जायो बे दिनखालि जोंहा फुङावनो माने न'खौ साफा खालामना साखोन सिखोन खालामना लाग्रोनाय जायो आरो लिरनाय जायो। एबा सुनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो नैथि सान नैथि सानाव जोंहा सैमा बैसागु थामथि सानाव अमा बैसागु दाव बैसागु बेफोरबायदिनो माखासे बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां। जोंहा बिदिनो जोंनि ओनसोलाव नैथि सान ओ बे बैसागु नै थारिख खालि मा खालामो जोंहा गामि गामि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो लोगोनांनानै खाम सिफुं बा जोंनि बर'नि हारिमुवारि दामु दामजुफोर खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ लानानै जों ओ मोसानाय जायो जेरै थरखा लायग्रिद गंगोना बेफोरखौ लानानै जोंहा मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मोसानाय मेथाइ रोजाब नानै जों माखासे ओ अनसुंथाइफोर हरनाय बा जोंहा मा मागिनानै मोननाय माइरं फैसाफोर मोनबोयो बेखौ जोंहा ओ उनावहाय रायजोआवनो जि मिटिं खालामनाय बा फांसन खुंनाय बेयावहाय माने खौसेयैनो गासैबो मोनसे लावखार ओंखाम जायो आरो बे जोंहा मिथिंखालिहाय मा होयो जोंनि जे मिथिंखौ जों साननैनि हाबाफारिजों खुङो बे मिथिं खुंनायावहाय जोंहा ओ जे गिबि हाबाफारि खालि मा मोसानाय मुसुरनाय ओ दामनाय देनाय खन्थाइ आवरायनाय बा थुनलाइयारि हाबाफारि बेफोरखौ जोङो लायो थुनलाइयारि हाबाफारिया जोंहा मा मा दं बे थुनलाइयारि हाबाफारियाव ओ खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बिबुंथि बुंनाय बाथ्रा दान थेलायनाय सोंगाब सोंनाय बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लायो ओ बा खन्थाइ लिरनाय बा बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जोंङो लानानै जे जोंनि थुनलाइयारि बादायलायनाय बेखौ लायो आरो जायफोरा देरहासारदों बेनि थाखायबो जोंहा बान्था थायो आरो बिब्दिनो जोंहा ओ हारिमुवारि बादायलायनाय हारिमुवारि बादायलायनायाव जोंहा मा मा थायो होनोब्ला जे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दे नाय बादायलायनाय बिदिनो ओ मोसानाय जेरै दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बायदिसिना मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय खुगा मेथाइ बैसागु मेथाइ बेफोरबायदिखौ जोंहा जेव जेवजा मोसानाय बा हारसिं मोसानाय बेफोरखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागोखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो बिदिनो जोंहा नैथि दिनखालि मा? गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंहा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा दाब दाब जायगानिफ्राय जों आलासि लेंहरो जाय आलासि बुंथिगिरिफोर लेंहरनानै जोंनि गामि ओनसोलखौ जौगानायनि बा गोजौ फारसे दावखो नायनि थाखाय बिथांमोना मा ओ बानबुंथाइ होलाङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे मेथाइ रोजाबगिरि मोसाखावरिफोर बेफोरखौबो लेंना लाबोनानै जोङो जोंनि गामिफोरखौ बे बैसा गोनि ओ बिदाय बा जों मिथिं खुंनायावहाय गामि गासैखौबो रंजाहोयो आरो खौसेयैहाय थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोरा गाजा गोमजायै बारलाङो आरो नोंथां दिनै मानो होनोबा बैसागो बोथोरनि जोबनायनि उनावनो